खानाजाहैनो हेलौ
उदां खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा दा मा मावगासिनो
ओइ जिरायगासिनो दं नोंथां बोथोराबो जा गरम ना
फ्रि दंबा नोंथांजों जों मोनसे तपिकनि सायाव सावरायनो
दे सावराय जागोन दोन थिग बेयो एसे फोरमायना होदो मानि सायाव रायलायगोन सावरायगोन
नंगौ नोंथां नोंथांखौनो दिनैनि बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर समाजनिबार समाज राय रायजो जानायनि सोमोन्दै नोंथांखौनो फंनैसो एबा सावरायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बाय
बर समाज ओ समाज ओ रायजो जानाय ना बरफोरनि खोनादों ना नोंथाङा औ जोंहा बरनि दायज जानाय होन ओ ओ जोंहा बरनि रायजो जानाय होनब्लाथ जों आ गोदो गोदायनिफ्राय जों हाजो सेर सेरसो रायजो जानानै मोजां मोनोमोन माने बरफोरा गोदो गोदाय फ्राय हाजो सेर सेर औ जोङो ओहोम हाजो सेर सेर जोङो हादान जाबोनाय जोंनि बरफोरा बिदिनो गोबां दाब दाब जायगायाव जोङो हादान जाबोनानै जाबै जाबै जों दिनै बेफोरबायदि जायगायाव दंफैयो आरो माने बरफोरा जोङो माने हाजोआवल थाना मोजां मोनोमोन नालाय जोंङ हादान जाबाय थायो मोजाङाव आरो गुबुना थालांबाय जोंनि हादान सेफायना हालांनायाव जोङो माने हाजो जायगायाव थाना मोजां मोनोमोन आरो बरफोरा बे ओंखायनो दा जोंनि संसार दानाया माने गोबां आलादा जोंनिया बरफोरनिया बरफोरनि संसार जानाय होनब्लाथाय जोंनिया आबाद मावनाया जोंनिया मेइन बरनिया जोंनिया आबाद मावो जों बरफोरा
बेनिफ्राय बिदिनो गोबां खामानि मावो जोंनिया बिदिनो आबाद मावनानै लानानै बिदिनोम गोदो मैहुर खालामनाय बेफोर बेफोरबायदि बायदिसिना हाग्रानिफ्राय जों बायदि बायदि नागिरनानै जानाय मैगं थाइगं बेफोरनोमोन आरो गोदोनिफ्राय जोंनि संसार जानाया दा नोंथाङाबो एसे फोरमाय होनो नामा होदो
जागोन नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बर स समाजनि संसार जानाय होननानै बुङोबा नंगौ जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना आबै आबै आबौमोना हादान सेफायनानै हादान सेफाय जेनदों हादान सेफाय जेननानै जोङो संसारखौ जाबोदों हाग्रा बंग्रायै बर समाज हिसाबै जोङो हाग्रायाव थानानै मोजां मोनो होनबा नुगु नोंथां हाग्रायाव थानानै मोजां मोनो दिनै जोंनि बर समाजनि गेजेराव जोङो बांसिनै जोङो बर हिसाबै जोङो बांसिनै खेथि मावनानै जों जायो थिगबायदिनो हाग्रानो जोङो हाग्रानि जोङो मैगं थाइगं जों बुथुमनानै जायो बर' समाज नि संसार जानाय होनोबा फ्राय जों गोदो स गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जोङो अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै मोसौ फिसिनानै जोङो संसार जानाय फोरखौ नुबोनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि दिनाव जोङो संसार जानाय होनोबाथाय जों दिनै जों दिनै गोदो जोङो बर' समाज हिसाबै जोङो अमाखौ जोङो न'खराव जोङो मासे खरै जों गोदोनि दिनाव जों फिसियोमोन जों बोरमा खौ जो गोदोनि दिनाव जोङो मासे खरै फिसियोमोन । दिनै जों गोदोनि समाव जों हांसो जों मासे खरे फिसियोमोन थिग जों बेफोरबायदिनो जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों दि जोङो अमाफोरखौ जों दिनै फार्म हिसाबै बा गावबा गावनि रांखान्थिनि थाखाय जेनेबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोङो गो बाङै जोङो जेन जोङो नैजि थामजि इफोरबायदि ब्रैजि बिदि फार्म फिसिनानै जोङो रां खामायनानै जों नखर संसारजों सोलिनायखौ दिनैनि दिनाव नुदों, नोंगौ जोङो सिगां सिगांफोराव एबा जोंनि आबौ आबौ आबैनि दिनाव रांखावरिनि जितुनोखि रांखावरिफोरा एसेबां खममोन नैबे बेसेनफोरा खममोन देग्लाय बेसेनफोरा खममोन दा बेसेनफोरा बांबाय रां रुफानि बेसेनफोरा बांबाय संसार जानाया एसे गोब्राब जाबाय गोदोनि दिनाव एसेबां गोब्राब नङामोन मैगं थाइगंफोराबो जेनेबा हाग्रा बंग्रायावनो मोनजोबोमोन । दिनैनि दिनाव सुबुं अनजिमा बंबाय हाग्रा बंग्रा गैला मैगं थाइगंफ्रा खम जालांनो हमबाय थेवबो बेबायदिनो गोदोनिफाय एबा दासिम जोंनि बर' समाजनि संसार जानाया बेफोरबायदिनो सोलिबोगासिनो। सिनो दङ दाउ फाननानै अमा फाननानै बोरमा फाननानै सेरेफ फाननानै सोरबाबा माइ फाननानै बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजफ्रा सोलिगासिनो दङ । दिनै आबाद होननानै बुङोबा दिनै जोंनि बर' समाजफ्रा समाजा देग्लाय बर' समाजफ्रा माइ आबाद मावनानै मेगं थाइगं आबाद मावनानैनो संसारखौ गोदोनिफ्रायनो जाबो जागासिनो दङ आरो दा बे समावबो जोङो बेफोरबायदिनो दाउ अमा फाननानै सेरेब ओरै सावनानै एबा माइ माइरं फाननानै जोंनि बे समाजाव एबा जोंनि बे एरियायाव बेफोरबायदि संसार जानायखो जोङो एबा आङो नुबोबाय थादों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ जा जोंफोरना बर'नि समाज दानाय होनब्ला संसार जानाय होनब्लाथ' जोंआ जोंआ बर'फोराव मोनसे मोनसे खामानि कास कर्म बेफोरदिनो सोरहाबा हाबा हग माबा हक जायोब्लाथाय जोंहा ज' ज'यै जोङो खाम्लानि मावलायनानै जोङो जायो लोङो आरो जोङो गोदो गोदाय जोङो सावरि जालायोमोन माने सावरि जोंहा गोदो हाजिरा गैलायामोन जों सावरि जानानैसो जोङो खामानि मावोमोन गोदो हाजिरा होननाय गैयामोन गोदोनि दिनाव दानिया जोङो संसार जानाया जाहैबाय दा हाजिरा मावनानै जोङो खामानि मावनानैसो जों संसारखौ जानो गोनां जायोमोन गोदो दिनाव जोङो माइ आबाद मावबाय बिदिनो मैगं थाइगं मावबाय हाजिरा मावलायनाय गैयामोन गोदोनि दिनाव खामानि स-सावरि जायोमोन सोरहाबा उखुम उलाबनाय सावरि सोरनावबा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे खामानि मावोब्लाथाय सावरिसो मावोमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनाव जोंआ हाजिरासो मावो हाजिरा मावनानैसो दानि दिनाव गोबां जोंनि बर' मानसिफोरा न'खर खुङो आरो गोदोनि दिनाव जोंहा साम' खांख्राइ नागिर नाय बायदिसिना दाब बो नागिरो ना गिरनायालाय दा एसे सामु खांख्राइफोरा गोदो गोबां मोनोमोन ना, मा जानो मा लोंनोमोन गोदोनि दिनाव दिनावहाय जोंहा साम' हक ना खांख्राइ हक गांजेमा हक गोबां मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव दुब्लि बारिफोराव थांब्लाथाय माइफोराबो माइ आबादफोराबो गोबां जायोमोन बेफोर दा
गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानायाव गोबां फाराग दं आरो गोदो गोबां मोजांमोन दा एसे गोबां माबा जाहैबाय गोदो सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय दा आर गो-गोबां मान सि सुबुं अनजिमायावबो बारिबाय संसार जानायाबो एसे गोब्राब जानानै फैबाय जोंनि बर'फोराबो औ नोंगौ खोनादोना नोंथाङा? खोनादोना नोंथाङा? हेलौ हेल' ओ नोंथां । नोंथां? खोनादोना? औ औ
खोनादोंना नोंथां खोनादों?
दा औ दा खोनाबाय दे नोंथां।